हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ नोंथां दायो फ्रि दङ
अ नोंथां आं दिनै नोंखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दायो बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै राय्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
अ जागोन नोंथां
औ दा अब्ला ओ जागायनोसै नोंथां
औ
फोरबो बुङोब्लाथ' जोंहा बर'आव गासै मोनबा फोरबो फालिनाय जायो जेरै गिबियाव जोङो बैसागुलि फोरबो फालियो बिनि नि उनाव जोङो आमथिसुवा फोरबो फालियो बेनि उनाव जोङो खाार्ति गासा फोरबो फालियो बेनि उनाव फारियै ओंखाम गोरलै बिनि उनाव आरो जोबथायावहाय जोङो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो दा नोंथाङा बेफोर मोनबा फोरबो आं बुंनायनि फ्राय नोंथाङा माबाखौ मिथियोना बेफोरनि सोमोन्दै
औ दे होमबा नोंथाङा ओ आं गिबियाव बैसागुखौ बुंनोसै ओ बैसागु फोरबोआ जोंहा बर'नि गिबिसिन फोरबो मोनबा फोरबोनि गेजेराव बियो गिबिसिन फैयो जोंनि याव बैसागु बुङोब्ला बे जाहैबाय बैसोनि बोसोरनि आगु बैसागु गु जाय जोंनि ओ बर'फोरनि आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि बियो ओ ओ गोदान बोसोर आरो जोङो बर'फोरा आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफ्रा बे बैसागुखौ गिबि बोसोर बा बोसोरनि जागायजेननाय हिसाबै जोङो ला फालिनाय जायो आरो बे बैसागुआ जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा सान बे साननिफ्राय जागायो ओ जेरै सैत्र दाननि थामजिसे थामजिसे अक्ट'आव फालिनाय जायो आरो ओ बे बे खालि जोङो मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो आरो दा बे मोस बैसागुआवहाय जोङो मोसौखौ फुङावनो ओ गलिनिफ्राय बनानै जो जोङो थुखैनाय जायो आरो थुखैनानै जोङो बेखौ जोङो ओ इदिनखालि जोङो बेखौ ओ हा ओ फुजिनाय जायो आरो मोसौनो मान सनमान होनाय जायो बेनि उनाव जोङो अखानायै ओ मानसि बैसागुआ जागायो‌। बेवहाय जोङो मानसि बैसागुखौ जोङो ओ स्नि सानसिमहालागै जोङो फालि नाय जायो आरो।
औ औ।
दा नोंथाङा बेवहायनो आरो माबाफोर बुंदेरबावनो हागोन नामा बैसागुनि सोमोन्दै?
नोंथां औत आं बेखौनो बुंनो सानोदि अ नोंथाङा जि बुंदों बे गासिबो थार अ बे जोंनिथिंजायबो बे बैसागुखौ जि नेम बे गासैबो नेमा जोंनिथिंबो बेबायदिनो खालामनाय जायो।
औ औ। दा नोंथांमोननिसिमबो गाजा गोमजायै फालियोना बैसागुखौ?
औ औ जोंथिंबो। सुनानि लास्ट थारिख खालि जि मोसौ बैसागो होननानै ओ फालियो हिदिनखालि बाय बयबो ओ फालियो सिबियो। इदिन खालि
मोसौखौ जोङो फुङावनो गलिनिफाय हरननानैहाय मोसौखौहाय थुखैस्रां लोबस्रां ओ बेजों लोगोसे बुहुत माखासे जि मुवा ओ जोंनि ओनसोलावनो मोननाय जि माखासे म जेरैहाय लाव फान्थाव मोखोना रायदों बिनि उनाव दिगिदि लावथि बेफोरखौ जोङो ज' बुथुमनानैहाय इदिनखाजि सैथ्र' दाननि लास इदिनखालि गंफ्रोम साफ्रोम
ओ बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलावबो गोबाङैनो गाजा गोमजायै फालिनानै बारलां होयो।
औ औ।
ओ जोंनि ओ बैसाग दाननि से थारिख दिनखालिनिफ्राय ओ जोंनि बर'आव बयफ्रोमबोनि बर' गामि-गामि ओ बैसागुआवहाय गाजा गोमजायै फालिबोनो हमबोयो ओ जि बैसाग दानि से थारिख खालि ओ फुंनि समावहाय जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान लायो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौहाय बोर सारस्रियो बेबायदि नेमफ्रा